खोनादों औ आं।
उम खोनादों र' उम नोंथांनाव ओ माने एसे सोंथि सोंनो होननानै सानबाय आङो।
जायो।
नोंथाङा जिथु सोलोंथाइ होनना बुंबा बुजि मोनखायो नङा होमबा? सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला फरायनायाल' सोलोंथाइ नङा जोङो सानफ्रोमबो थांना थानाय समाव गेलेरजों माबायदि रायलायनांगौ बेबो मोनसे सोलों थाय। ओ जोङो थांना थानायाव जिउखौ सालायलांनो थाखाय मा खामानिखौ जोङो मावोब्ला जोंनि थांना थानायाव मोजांसिन जागोन बेबो मोनसे सोलोंथाइ। जिखुनु खामानिखौ जोङो रोङोब्ला बेयो गावनि सोलोंथाइ आरो। बुजि मोनदों ना? उम दा नोंथांनि बादिब्ला जोङो ओ सानफ्रोमबो थांना थानाय समाव गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय बिमा बिफानि ओ बादियै सोलिलांबाय थानाय मोजां ना गावनि मथे सोलिलांबाय थानाया मोजां?
जोबोर मोजां आङो बेखौनो सानो आरोना सोलोंनाय होनबोला जोंफोरा जिउ जोबजासिम सोलोंनो गोनां गोबां थायो। आरो जोंफोरा ओ बुंनो थाङोब्ला सोलोंनाया जो जोङो ओ बिमा बिफानिफायबो गोबां सोलोंनो हायो मानो होनबा जो-जों जोंथ दा उन्दै आ आरो जोंनि बिमा बिफा फाया जेनेबा बांसिनै मिथिगो बेस सोरो एसेबां गोबाव सम जाबोबाय आ मोजां गाज जे नुबोबाय आरो ना। अब्ला बेफोरबायदि आरो खायसे समाव जोंफोर बेफोरबायदिबो जायो गोबांखौनो नुनो मोनो आरोना। बय गो गोबांआनो नं बो गोबाङानो नङाबो जोंफोरा बिमा बिफ फोरा दानि गोदान जुगाव ओ गोबां गोबा गोदान आइडिया गोदान टेक्नलजि गोदान बेफोरबायदि जुगा सोलिबोगासिनो दङ अब्ला जों फोरो जेनेबा गावबा गावनि थांखि सायख'नायाव आरोना ओ गावबा गावनि थांखि सायख'नायाव ओ खायफा बिमा बिफाफोरा बुजिस'नो हाया आगोल जेरै सोलिबोदों बेफोरबायदिनो गावनि गथ'खौ लांफाय थानो सानो अब्ला बेफोरबायदि बिदियाव नोंथाङाबो बिमा बिफाखौ जेनेबा मेगन खेवहोनो हानो नांगोन मा नंगौ मा सोलिदों सोलियाखै एसे माने ओ बुजायनो सोमजायनो हानांगोन आरो जे नोंथाङा बिदि जानो गोसो गैया आ नोंथांनि हास्थायनाया गुबुन निस्सय नोंथाङा जुदि फोरमायनो हायोबा बिमा बिफाया बुजिगोन बिदि आरोना बेखौ आं सानो इनिफ्राय आरो खायफाबा समाव जों गोरोन्थि सायख'यो बिमा बिफाया नुनो हायो आरो बेफोर गोरोन्थि अब्ला एसे थाथनानै साननांगौ आरो जेनेबा जोंफोरनियानो भुल जादों नामा होननानै ओ सानफ्रोमबो निजिखौनो मिथिखाजोबगो रोंखाजोबगो होननानै साननो नाङा जों जेनेबा दान जुगनि ओ जेनेबा बिदि फरायसाबाबो आरोना खायफाबा समाव जोंहाबो गोरोन्थि जायो ओंखायनो मोननैथिंबो लांफानानै सोलिनांगौ होननानै आं सानो आरो नो नोंथांङा मा सानो फोरमायजा
नोंथांनि बुंनाय मथेथ' सोलोंथाइया होमबा जोंनि जिउआव गोबां गोनांथार। जोङो सोलोंथाइ गैया जों बायदिसिना बिथिङाव जों दावगानो हानाय नङा जेरैबायदि जों दा नोंथांजों जेरै रायज्लायदों बेफोरबायदि जों रायज्लायनोबो जोंहा खुगायाव राव फैनाय नङा जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला। जोङो सोलों थाय होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावनो फरायनाय नाथाय फरायनायनि अनगा गोबां सोलोंथाइ दं।
दङ।
ओ गिबियावनो जों सोलोंथाइ हिसाबै फरायनाय बे फरायनायखौ जोङो लाग्रोनांगोन। ओ फरायनो थाङोब्ला जों फरायसालियाव ओ फोरोंगिरिफोरनि बुजायनाय बुंनाय माबे गाज्रि माबे मोजां बेफोरखौ खोनानो मोनो उन्दैनिफ्रायनो आरो बेनिख्रुइ साबसिन मोजां सोलोंथाइ होयो जोंनो बिमा बिफा नोंथाङा बुंनाय बायदि बिमा बि बिमा बिफायानो जोंखौ लाबथिङो बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो ओम गुरु जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बिमा आरो बिफाया जोंनि गिबि गुरु आरो इसोर हिसाबै जों फुजिनांगोन जोङो बिमा बिफाखौ मोजाङै अननो रोंनायाबो जोंनि सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइ बुजिदोंना। ओमफ्राय जिथ जों जोंनि फोरोंगिरिनि बुंनायखौ जोङो मानिनानै सोलिनो हानायाबो जोंनि मोजां सोलोंथाइ नाथाय जोङो बिनि उल्था जोङो बिमा बिफाखौ रायनो बुनो बा हुमखि होनो सोलोङोब्ला बेयो जोंनि मोजां सोलोंथाइ जानाय नङा आरो। फारसेथिं फोरोंगिरिनि बुजायनायखौ जों उल्था लायोब्ला बेबो जोंनि मोजां सोलोंथाइ जानाय नङा जोङो जिउखौ सालायलांनो थाखाय मोनसे मोजां सोलोंथाइनि गोनांथार जों जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो राङारि बिथिं बा गावनि जिउखौ दैदेनलांनाय जिखुनु गासै बिथिङाव जोङो दावगानो हानाय नङा। बुजिदोंना?
औ
जोङो जिउआव मोनसेल' बैसोजों जों थाबाय थाया जोंनि बैसोआआबो दावगालांबाय थागोन बिदिनो बैसोजों समजों गोरोबलांबाय थागोन बिदिनो जोंनि मावनो गोनां खामानिफोराबो बांलांबाय थायो। बायदिसिना जों आजिखालि जिखुनु जोंनाथ' दा मा कम्पिउटारनि जुग नङा होमबा जोङो जुदि सोलोंथाइ लायामोनब्ला बेफोरखौ जों रोंनाय नङामोन नङा होमबा? जों बायदिसिना अफिस आदालतफोराव गिदिंनो थाङोब्ला जोङो बायदिसिना राव रोंनांगौ जायो जों जोंनि बर' रावजोंल' जोङो अफिसाव रायज्लायनो मोनगोन बिदि नङा। नङा होमबा? जोङो सोलोंथाइया होमबा मानि गोनांथि जानानै फैयो बेयाव जोङो रावनि सोलोंथाइ जोङो रावनि सोमोन्दै मिथिनांगोन उम रावनिस
आरो मानसिनि बेब'हारनि सायावबो जोंफोरा गोबां सोलोंनो गोनां थायो आरो। नोंथाङा नुनो मोनो जानो हागौ सोरबा? बा गोबां बिदि फुजा दिग सिख्रि गोनां सुबुं आरोना नाथाय बियो जेनेबा निखावरि मानसिखौ मोजांसि सोमोन्दो लानो रोङा। बा ओ गावजों मोजां सोमोन्दो लाफानो रोङा मानसिफोरखौ लानानै आरो ना। बेफोरबादि नुनो मोन अब्ला बेफोरो ओंथि गैयै जाहैयो आरो।
ओंथि गैयै सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ मोजां लानो रोङासै सोलोंथाइया मोजां आरो गाज्रि दं जाय गोजौ थाखोनि मानसिफोरा गैयै गाहाय थाखोनि मानसिफोरखौ नेवसियो नासययो बिसोरो सोलोंथाइ मोजां होनो हाया बा बिसोर मोजां सोलोंथाइ मोनासै बिदि आरो। आरो सोलोंथाइ मोजांखौ सोर बांसिन बुजियो जाय गैयि न'खरनिफ्राय फैनाय बा गाहाय थाखोनिफ्राय फैनाय बिसोर बांसिन बुजियो आरो मोजां सोलोंथाइया माबायदि। नोंथांनि बाददिब्ला माबायदि थनो
नंगौ थारैनो जों फोरा ओ सोलोंथाइ होनोबा जो जोङो स्कुल कलेजावल' सोलोंनाया सोलोंथाइ बिदि नङा आरो।
उम
फोरा मा सानो बेफोरबायदि आरोना जोंफोरा सोलोंनो गोनां गोबां थायो। खलाखलनि सायाव जोंनि बुंनायनि सायाव अब्ला बेफोरखौबो लां फायोबा जेनेबा गोबां गोनांथि आरोना उननि समाव हेफाजाब मोनो। नङाब्ला आरो ओ दा गावहानो जेनेबा गावनि जा आब्रुथि बेफोरखौ खोमानानै लायो आरो गोबाङानो। फरायनानै लिरनानै बा बो गावनि आखल आखुखौ मोजाङै दैदेननो रोङियाव ओ एसे ओ जा गौरब आरि दे खायो उन्दैफोर उन्दैफोरखौ अब्ला बेफोरबादिखौ माने मोजां नङा आरो सोलोंथाइ बुङोब्ला सोलोंथाइ बुङोबा जोङो स्कुल कलेजावल' मोननो हाया बेखौ सोलोंग्राया जेनिफ्रायबो सो सोलोंगोन होननानै आं सानो आरो
उम बांसिनै जों दा उन्दै उन्दै हिसाबै जों गेदेरनिफ्राय स सोलोंनांगोन नङा होमबा? आरो जों दा बे बैसोआव ओ बांसिनानो ओ नैजि नैजिनिफ्राय नैजि बैसोनिफ्राय अननानै बिथिं उननि बैसोनिफोरा जोङो ओ जेनेबा गावनो बुजिनो हानाय जायो अब्ला बैस समाव जों मोजां गाज्रि बिजिरनानै ला ना हानाय जायो। नाथाय जों बिदि नङा ओ गोदोनि बुंनायखो खोनासङा बिदि नङा आरो नंगौना नङा?
नंगौ नंगौ बेयो थार।
जुदि जोङो गेदेरखौ ओ मानिनांगौब्ला गेदेरनि बुंनायख खोनासंनांगौब्ला जोङो ओ जोंनि ओ रोंगौथिखौबो एसे दोन्थ'नांगौ जायो जोंनि बुंनो गोनांखौबो एसे दोनथ'नांगौ जायो। कारन जों खोनासंनांगौ जायो नङा होमबा? उम गिबियाव खोनासं संनायासो जोंनि थाखाय गोनांथार नङा होमबा?
नोंगौ।
बेनि उनावसो बिथाङा माबायदि सोलोंथाइ माबायदि सोलोंखो बेखौ जोङो सायख'ना लानो हागोन। जुदि गाज्रिखो होदोब्ला जों गाज्रिखौथ' सिनायखायो उम बुजिखायो मिथिखायो नङा होमबा बेफोरबायदि आरो उम उम
था बुंदों नोंथाङा। जों खो-खोनास फसंनो हानाया जोबोद मोजां मोनसे जोंनि आखु गुन आरोना अब्लासो जोङो सिगां आंनि सिगांनि मानसिया मा सानदों मा फोरमायनो सानदों बेखौ मोजाङै हमस'नो हायो आरो नङाब्ला आं रोंगौ औ आंदोलन बुंबाय थादों बे बेफोरबायदिया माने बाथ्रा खोन्था मिलायहैया आरो उनाव थांनानै जों माने बिदि जमा खामानि मावनो लायोब्लाबो आद्रा जायो आरो
आद्रा जायो। खामानिया आद्रा जायो जियानो जा नोंथांनि बुंनायफोरखौ खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथाङाबो सोलोंथाइनि बागै गोबां बाथ्रा बुंबाय ओ उननि समफोराव नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन।
उनफोराव आं आंबो आसा थिबाय मोजां नांबाय नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोन्थों।
नोंथांजों जिखिनि रायज्लायबाय मोजां नांबाय। अब्ला उननि समाव लोगो मोनफिनगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। गोजोन्थों बिदिब्ला ना